हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ।
होम दा डाइरेक्ट टफपिकआव फैनोस नामा नोंथां? खोनादों ना? दा मानि अह अह लामा लामा दालांनि सायाव
रायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे जागोन।
औ
औ लामा दालां सायाव ना?
अ अ अ
औ मोजां। मोजां टपिकखोनो मोनदों।
दा लामा दालांफ्रा नोंसिनिथिं माबादि जानानै दं एबा जेनेबा लामाफ्रा गामि सिङाव हाबनाय लामाफ्रा मोजाङैनो दं नामा? फाखाफोर जाबाय नामा? होबाय नामा? दालांफ्राबो जेनेबा दालांफ्रा दंफांफोरनि दंबावो नामा? गासिबो दालांफोरा जाजोबखो ना माखो ना दंफांनि दंबावो? बेखौ खिन्थाहरनो हागोन दे आरो नोंथां अ
नोंथांनि सोंथि बायदि आङो फंनैसो सोंथिखो सोंथिनि फिननायखौ होनो लादों। दा लामा दालां होनो अब्लाथ' जोङो जोंनि ओनसोला गोबां गोलैसोना थानाय आरो थिग बिदिनो जोंनि ओन सोलाव बिदि बांद्राय मोजांबो नङा आरो बांद्राय गाज्रि द्राय नङा बेबायदि थासारियाव दङ दासान्दै
होम होम
लामाखौ होनना बुङोब्ला बांद्राय गाज्रिबो नंद्राया एसे मोजाङैनो दङ जोङो नो हानाय बायदि जेरै जोङो जोंनि गामियाव जिथु हाबनाय लामा बे हाबनाय लामाया ससे सिसि ब्लकनि आरो ससिया हानि दा बिदिनो दैज्लां आव ससेया जोंहा गोबां हाब्रु जायो। दैज्लां समाव दैज्लां समाव बि बिदिनो एसे खस्थ' जायो आरो जोंहा थांलाय फैलाया असुबिदा जायो एसे आरो नोंथांनि सों थि बायदियै नोंथाङा दालांनि बाथ्रा बुंदों
औ औ औ
हो दालाङा बिदिनो जोंहा जोंनि खाथि खाथियाव मोनसे दैसा दङ
उम उम
दैसा दङ बे दैसायाव जोंहा दालां गैयिनि जाहोनाव बा जोंनि खाथि जा लामायाव दंमोन नाथाय दालां गैयिनि थाखाय जोङो ओ थांलाय फैलाय एसे उसुबिदा आरो बे दालाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोलै नानै दंबाथायो दा बियो दासिमबो सुस्रां जायाखै दा बेफोर आरो बिदिनो फिसा फिसा जोंनियाव बिदि नाला गैसोआ बा हमना ला दै थांनाय बे नालाबाथ थायोना
औ औ औ
नाला गैया बिदि बे दैसायानो दङ' बा दैसानि सायाव बुंनो थां थाङोब्ला बे दालां गैया बेनि थाखायसो थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो जेरावनोखि जोङो ओ आ जि किल'मिटार रासथाखौ जोङो थांनानै थाबनो सहैनो हायोमोन बे राजास्तानि जायगायाव जोङो गोबां गिदिंनानै थांगोना जायो फ्राय जिबा नैजि किल'मिटार गोजान गिदिंना थांनो गोनां जायो आरो नोंथां
हम
अ बेखिनियानोसै आरो औ दे बुंनाय
जोंनिथिंबो बिदिनो आरो मिथिबाय नोंथां खोनादोंना माने जोंनि सिं गामियाव हाबनाया जा अ गामियाव हाबनाया जाहैबाय लामाया सेंग्रेबोल होनाय जायो आरो थारमानिे एसे
औ औ
समाव गैयामोन आरो जेनेबा गारनाय गैयामोन जेनेबा दै थायोमोन‌ दैस्लुं थायोमोन जेनेबा थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव एसे‌ प्रब्लेम जायोमोन गथ'फोरनि फरायनाय एबा थांनाय लामा थांनाय फोरावबो जुथा गाननानै थांनो हायामोन सिगां समाव दा एसे सोलायबाय आरो जोंनिथिंबो दामाने‌ गामियाव हाबनाया सिंग्रिबोल होबाय। जेनेबा ससेयाव। ससेयाव फाखा। जाबाय बेफोरबायदि जानानै दं आरो दा। दा एसे जेनेबा सिगांनि समनिफ्राय एसे डेभेलप फैदों आरो ओ दा दालांखौ होन दालाङाबो। दालाङाबो जाबाय जानाया। औ मोनफा मोननै मोनथाम। सो जाबाय आरोखि ना जेनेबा। जायै नङा जाबाय। जाजोब गासिबो।
औ नंगौ औ।
दा जेनेबा बे फैबाय थानाय समाव। नोंथांमोननि गामि बा नोंथां।
औ बिदिनो नोंथां औ औ नंगौ नंगौ। औ नोंथाङा बुंनाया थार थारैनो मोजां।
सतकाट लामा जेनेबा बारस'नो थाखाय बेखौनो गिदिंनानै फैनांगुया बिनि थाखायनो नोंथांमोननि जायगायावबो सोरबा सासे अन्नानै जेनेबा औ।
औ।
औ।
याव जोङो कलेज दङोमोनब्लाबो बे औ एसे एसे खाथियाव जों कलेज दोङोमोनब्लाबो बे कलेजाव जोङो मुं थि होनो हाया हैनो हाया जाहैबाय आरो गोबां फरासालि दङ मोजां मोजां फरायसालि दोंमोन दा बेफोर जोङो दालांनि थाखायनो जोङो ओ बेवहाय मुं थिसननो हाया जाहैबाय आरो आरो जोङो बिदिनो जोंहा दङ ट्रेइन लामा दङ आगोलो जोङो ट्रेना एसे बिद खममोन नालाय जोंनि एरियाथिं बे ट्रेना दाथ' जोंहा ट्रेना स्पिड जाहैबाय कारेन्टजों खारनाय जाहैबाय जोङो बे ट्रेननि दालां जोङो बारनो हाया जाहैबाय। आगोलो बिदिनो गोबां मानसिया ट्रेन लामाजों थाङै थाङै बा ट्रेननि गोबां मानसि माने बे जिउ बावनो गोनां जानांदोंमोन आरो। दा बेसेदि दुखु नाव फोरा दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मा होनदों?
हेलौ
औ खोनायाखै नोंथां बुंलाय
औ बै समाव बेफोरबायदिनो बारसनानै थांनाय समाव जिउ गोमानांदोंमोन नामा नोंथां?
औ नंगौ बेबायदिनो जिउ गोमानांदोंमोन आरो बिदिनो गोबां जाथाया जाबाय थायो जेरै सोरोब्ला लाना थाङोब्ला बे साइकेल खेला ट्रेन जों ओ हेख्रेम जालाङो आरो बिथिं बाइकबो जोङो लांनो हायोमोन दा बिदिनो गोबां जा थाइ जालांबाय आ गोल नाथाय बे जोङो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लादों नोथांनो। जोङो जिथु बिथिं जोङो फार जायो नालाय दा जोंथ थांथारनांगोन मालाबा मालाबा दा थांथारबा जोङो बे गोजानखो गिदिङालासे जोंनो मोनसे सुबिदा खालामना होदो जे बे दैसानि गेजेरजों जोंनो मोनसे मेचिनजों सलायनो हानाय नाव बे नावनि बेबस्था खालामना होदों होनाय जादों। दा बिजोंनो थाङो मालाबा मालाबा। बेबायदि आरो नोंथां।
अ बेजोंनो अ बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो होमबा ना
औ दासान्दि बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो। औ खोनादों।
दा जेरावबो सहैजोबबाय दालांफ्राबो जाबाय बहायबा बहायबा जाबाय दा नोंथांमोन
नंगौ औ हेल'
बेसेबांबा गि जेनेबा बा पसिस किलमिटार गाहाम गिदोंना थांनांगौ गोनां जायोबा होमबा नोंथांमोननि जायगायाव आरामसे दा नांगौ दा ना नोंथां जेनेबा हान्थामेलायाव जोंहा हान्था मेलायाव
औ
नोंथांमोननि जायगायावबो दालां जाहैनांगौ आरो दा दा जोंनि सिङाव दा दालांफोरनि एसे जेबो माबा गैथ'ला दा जाबाय। खोनादोंना?
हेल' औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
औ नोंथांमोननिसिमबो बिदिनो दालांफ्रा जाहैनांगोन होनदां।
औ जाहैनांगोन नोंथां औ जेखे माने जोङो जायगाफोरा डेभेलप जानो गोनां जायोब्ला
औ औ औ
जोंनिनो जायगा जायगा फोरा डेभलप जानो गोनां जायोब्ला जोङो लामा दालांखौ नांथारगोन कम-कमपालसारिलि
उम उम।
दा
गारि मथर सालायनोबो हाया जाहैयो बारस'ना होयोबा ना मा जाहैयो। औ
औ औ। औ बिनो
उम।
नोंथां
खोनादोंना?
आंनिबा बिदि दङ ना। नोंथांमोनजों दालां गैयि जायगा दं
जोंनियाव जोंनियाव दा जाबोगासिनो खोनादों ना?
औ औ। औ खोनादों।
दा जोंनि थिं जागासिनो दं नोंथां। माने जोंनि साइडआव जाबो
अ' औ जानांगौ।
गासिनो दं आरो ना। खोनादों ना नोंथाङा?
औ जायोब्ला मोजां नङा होनबा नोंथां?
हेल' नोंथां जोंनिसिम बिदिनो एसे एसे जाबोगासिनो दं लाबोगासिनो दं दा लु लुगासि दं।
अह।
अ दा मानिे जोंहा बेफोरबाद ग्रोम ग्रोम जेनेबा दालांफोर लामाफोर मोजां जायोबा जोंनि थांनो मोजां जायो आरोना नोंथां दा बेनि थाखायनो जेनेबा लाबोनांगौ होफैनांगौ लुफैनांगौ जोंहा हान्थ मेलायाव दा लाबोनांगौ उननि समावबो लाबोनांगौ अय दालां नांबा दालां लाबोनांगौ गाज्रि जबा लामा फैनांगौ लामा मोजाङै खालामना होनांगौ फाखा लुना होनांगौ बेफोरबायदि आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथां?